हेलौ
औ खोनादों नोंथां ओं
खुलुमबाय नोंथांसिम
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां नोंथाङा आयदाखौ फोरमायना होबानो जाबाय
औ आयदाया जाहैबाय जोंहा मागो फोरबो बे मागो फोरबोनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायना होनोसै नङा होमबा
अ नोंथाङानो फोरमायना होग्रोदो नामा मागो सोमोन्दै जिखुनु जोंनि बर' आबादजों सोमोनदो थानाय होनना बुंनांगोन बेखौहाय फोरमायना होग्रोददों नोंथाङानो एसे
औ नंगौ नोंथां ओ जेनेबा बैसागो फोरबोफोरबायदिनो बैसागो खाथि फोरबो फोरबायदिनो मागो फोरबोआबो जोंनि बर'नि मोनसे गुबुन मोनसे फोरबो बे जाहैबाय जेनेबा जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय होननांगोन बेखौ जेनेबा जोङो बे फोरबोखौहाय ओ सुबुंफोरा आबाद दैखांखांनानै जेब्ला जेनेबा माइ दैनि आंखाल गैया जायो अब्ला बे फोरबोखौ ओ फालिनाय जायो नङा होमबा जोंहा बेखौ बेहाय पुस दाननि ओ जोबथानिफ्राय लायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां ओं लायो
औ बिनिफ्राय ओ पुस दाननि जोबथायाव सुबुंफोरा बिदिनो ओ बेलागुर आरि जानाय बेफोरो बेफोर खान्थि थायो आरो
नंगौ नोंथां
बिनि उनावहाय जोंहा बे दिना पुस दाननि जोबथा खालि जोंहा फिथा सौराय आरिनि ओ न'खरनि हिन्जाव सु सुबुंफोराहाय ओ जगार लायो
नोंगौ नोंथां
ओमफ्राय जेनेबा जोंहा गोबां रोखोमनि फिथा देनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ लारु ओ सिथाव फिथा ओमफ्राय एन्थाब फिथा बेफोरबायदि फिथाफोरखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आथिखालावथ' जेनेबा नारेंखलनि लादु बिनिफ्राय ओ सिबिंनि लादु बेफोरखौबो खालामनाय नुनो मोनो।
औ नोंथां।
ओमफ्राय ओ जोंहा नोंथांमोननिथिंहाय ओ माबायदियै फालियो ओ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां हागोन बुंनो गोदोहाय एसे आलदा रोखोमै फालियोमोन जेखुनु आं जा मेगनजों नुबोनाय फोरबो फालिनाय जेरै मागो दानखौ फोरबो फालिदों बेखौहाय आङो जोंनिथिंजाय बायदि गोदो फालियोमोन बेखौनो एसे फोरमायना होनसै आथिखालावथ' एसे सोलायनायखौ नुबाय नाथाय गोदो जा रोखोममोन नियम निथि खालायोमोन बैफोर नियम निथिखौ जोङो आथिखालाव बारा नुबांनो थांला ओ जेरै नोंथाङा बुङो फुस साननि जोबथा साननिफ्राय एसे जागायो अब्ला जोंना बै जा मागो बेखौ मागोखौ जोंना फुस दाननिफ्रायनो बैफोर जा जोङो सावनानै लानांगौ बेखौ फुस दाननि जोबथा मोनायावहाय जोङो देनानै उवाल दिंखि बायदि आरियाव जोंना देनानै लाखायोमोन आरो नाथाय ओ बेबायदिनो जोंना ओ जेब्ला एक थारिक जायो सोरां मुफा माफा जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोंनिथिंजाय हौवा सुबुंफोरा जेब्ला न'खरावथ' माइ जिगाब थायोना बै माइ जिगाबखौ जोंनिया आ गय बिफां बायदि आरि बिफां फिथाइ थाग्रा बिफांफ्राव हाय खायो माने मोनसे फोथायनाय दं बेखौहाय जेब्ला बैसोर आ माइ जिगाब आ आरो बेफोरो जा फिफां फिसा थायग्रा फिफाङाव खायो अब्ला फिफांनि फिथाइआलायनो बांसिन थायो बिदि होननानै खानाय जायो। आरो बेखौ खानायावहायनो हां खनसेनो खानांगौ अब्ला मोजांसिन जायो होननानै सुबुंफ्रा फोथायो आरो आरो बे सानखालिनो आ दाउखा सिला नुयै समावहाय दुगैस्रां लोबस्रां दुगैखांनानै जोंना आ गोबोरखि मोसौनि जा गोबोरखि बे गोबोरखिजों जोंनिया बाख्रि लिरख'नायनि नियम खान्थि दंमोन आरो बे बाख्रिखौबो जोंनिया फुजा होनानै हां खुन्थिनो सोरगिदिङै लिरखननाय बे नियमा दंमोन आरो बेबायदिनो आ जेब्ला बै आ लारु फिथा सावगोदान सिथाव एन्थाब बायदि साव गोदानखौहाय गिबियावहाय जोंनि सुबुंफोरा जाग्रा बेखौहाय जा थैनानै थांनाय मानसिफोर बेखौहाय बिसोरनि मुङैहाय जोंनिया साव गोदानखौहाय खोलाहा खोलाहा आ गोथैफोरनि मुङै बावनानै गाहरग्रोनाय जायो आरो मानोना बिसोरखौ जोङो न' खरनि माखासे बाहागो साननाय हिसाबै बिसोरबो जोंजों थाफायो हिसाबै जोङो बिसोरनो आ बे दानखालि गारनाय जायो मानोना बर'फ्रा बेखौ आबादजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोङो एक थारिक हिसाबैथ' जोङो फालिबाय जेरैहाय जोङो बे सेमावहाय लाउ ओंखामबो जायोना जोंनिया एसे बिदिनो बेलागर बायदि आरि सावना नाथाय आ जोंनिथिंजाय बेलागुर सावनायखौ आं नुबोआखै आरो उन्दैनिफ्रायनो। बिदिनो रंजा बाजायै जोंनिथिंजायहाय ओरैहाय माखासे गोदोनि समावहाय आ जेरै गथ' फोर एसे बोराय बोराइ गाहायला बेफोर फुं फुुङावहाय अर सायनायनि आमैनो सिथा आ फिथाइ ओ सिथाव बायदि आरिखौहाय आ मागि मागि जायोमोन आरो नाथाय सुबुं फोथायनाया मोनसे दं दि मानसिफोरनियाव खोनादों जेरै फिथा बै फिथा लावदुमा बेखौ जायोबानो मोसौनि आ फाफ्लियाव दुमाल जायो ओंखायनो जा हामा नाथाय जोंनिथिंजायहाय सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो माखासे न'फोरावहाय गोदो जायो ना जायामोन मिथिया आरो नाथाय नाथाय बेफोरबायदि बारा फोथायनायखौ मिथिया लेखायावसो नुबोबाय बेबायदिनो जोंनिथिंजाय दंबावो दंनाया बिरादनो गोबां दङ फालिनाय नाथाय इसां मानि गोसोआव गैला ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंनियावहाय बारा बिदिनो गावबा न'खर न'खरावल' ग्रेन्डार मिसिन एबा मेसिनफ्राव लांनानै जोङो फिथा सौरायखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय आ जोङो गोदो आरो आथिखालनि मुगानिखौ लाबोनांगौब्ला जोङो दासिमहालागै जोङो मोजांखौनो बुंङो आरो समनि मुखुबाव जोङो माखासेया ओ जोंनिया गोमालांबायखौनो होनांसिगोन लासेै लासै नोंथांमोननिथिंजाय दा आथिखालावहाय माबायदि जाखै बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो फालिनाय जायो बिदिनो जेनेबा जोंनियावबो फिथा लावदुमखौ जानाय जाया आरोना मोनसे बेफोरबायदि फोथायनायनि थाखायनो जाया जानांगौ औ आरो फिथाालाव दुमखौ बे मागो दिनावहाय ओ जाया आरो बेनिफ्राय जेनेबा जोंनियावहाय जोंनियावबो बेफोरबायदिनो उवाल गाहेन गोनांफोरा उवाल गाहेनावनो दैेयो ओमफ्राय ओ मसिन खायसेया मेसिनावबो दैहैयो बेनिफ्राय जेनेबा बुंनो थांब्लाथ' बै जोंहा जिथुनाखि फिथा एनथाब ना बे फिथाइ एन्थाबनि अनखौहाय जोंहा मेसिनाव सहैबाथाय ओ आथा जेनेबा आथा रानो होननानै बुङो आरो बिनिखायनो माने मेचिनावहाय औ ओंखायनो मेसिनावहाय बेखौ देनाय जाया आरो ओ जेखियानो जाया जोंनियावहाय माने बे सिथा एन्थाबनि थाखायहाय नै गाहेरावनो देनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ बाल'नाय मोननो जोंनियावबो बिदिनो नोंथां ओ जे औ
बेनिफ्राय बेखौ देखानानै जोङो देखांनायनि उनावहाय जोंनिया जेनेबा ओ बे फुस्ताननि परनिम हरनि समावहाय आइजोफोरा बिमा माहारिफोरा जेनेबा सावो आरोना हरसिमहालागै बिदिनो जेननि बिनि एसे एन्थाब सावनायनि प्रसेसखौ आङो बुंनोसै एन्थाब बानायनो थाखाय जोंहा सिबिंनि गोनांथि जायो सिबिं खायसे खायसेया गुर मेथाइ बा बिदिनो नारेंखलनि नालेंखर रुखिनानैबो होयो बिदिब्ला माने टेस्टआ एसे गोथावसिन जायो होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो आरो जानोबो मोजां मोनो बेनिफ्राय जोंहा देना लाखांनायनि उनाव उनखौ देना लाखांनायनि उनाव ओ बेखौहाय थावायावहाय बिदिनो गोरानैनो बेयाव दै सै जेबो लगायनाय जाया आरोना बेखौ गोरानैनो ओ फ्रि फ्रि बिदिनो आखाइजों होनानै गल गल खामनानैहाय बेयाव सिबिंखौ सिबिंखौ होनाय जायो आरो ना सिबिंबा जेनेबा नों जि लादों ओ मेथाइ गुरबा बिदिनो नारेंखल फिथाइनि गुन्दै जिखुनु जाया बेवहाय होनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय ओ बेखौहाय सावनानैहाय गल गल जा माबानाय जायो आरोना फिदिंनाय जायो थावायावनो ओमफ्राय बिनिफ्राय हिनजाव मानसि फ्राय बेखौ सावखांनायनि उनावहाय जोंहा अखानायै अखानायै जेनेबा बे फुस दाननि जोबथा खालिनो जोंहा ओ लावखार ओंखामखौ जानाय जायो नङा होमबा ओमफ्राय बिनि अ खा नायैहाय जोंनि हौवा सुबुंफोर बा गथ' गथायफोराहाय माबा फुं अखा नायस्लाबैयावनो बेलागुर सावनाय जायो आरोना।
अ नंगौ नंगौ नोंथां खोनादों औ नोंगौ खोनादों
बेलागुर सावखांनायनि उनावहाय बिदिनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां जेनेबा फैनानैहाय बयबो बयनिबो न'खर न'खर बिदिनो गिदिं गिदिं फिथा सौराय जानाय जायो आरो एसां मानि माने बेवहाय माबा ओ जेनेबा रंजाथाइ इदि जाया आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बैसोगोरा जेनेबा बैसोगोरा सुबुंफोर जेरै आबै आबौमोन बैसोआ नेग बिदिनो बिसोरथ' जेनेबा जौ लोंग्राफ्रा जौ लोंनो हाबसिगोन। बेनिफ्राय साहा इदि लोंग्राफ्रा साहा फोर लोंसिगोन फिथाजों लोगोसे बिदि जायो आरो बाराद्राय इसां माबा जाया
दा नोंथाङा मागोनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो सानबावो नामा।
औ बिनायाथ' गोबां बाथ्रा दं नोंथां बिदिनो जोंना जिहेथु बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सेराव थानानै आबाद मावनानै जानो मो जां मोनग्रा हारि बिनि थाखायनो जोंनाबो जा आबादजों सोमोन्दो थानाय बे फोरबो हिसाबै जोंना मागोफोराबो मोनसे बुंनांगोन। मानोना बे मागोफोरनि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि मोनसे दोरोङारि जा आसार खान्थि बेफोरखौ जोंङो फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो फिथा सौरायाइ बायदि आरि फिथा हासु बायदि सावनानै जोंङो जानाय खौ जोंङो नुनो मोनो बिनि गेजेरजों जोंनिजों बर'नि जा दोरों बै दोरोंखौ जोंङो लाखिनायखौ जों नुनो मोनो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबाबो बिदिनो आरो जोंनि बे फोरबो फालिनायाव जों माखासे नेमखान्थि बाहायनाय बेफोर नेमखान्थि बाहायनाय आसार खान्थि बाहायनाया जोंनि गेजेराव जोंङो दासि म बबेबा बबेबा जायगायाव जों थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंङो जोंनि जा दोरोङारि गियान बै गियानखौ जोंङो आथिखालावबो जोंङो मोनसे सुबुंनिफ्राय मोनसे सुबुं बारस्लायनानै लासै लासै सोलायदोंबाबो जों जोंनि दोरोङारि गियानखौ जों थानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो मागो फोरबोआवथ' जोङो बुंनांगौआ गोबां बाथ्रा दङ फंसेल' बाथ्राजों जों बा फोरमायनाय बा बिजिरनानै आ फोजोबनो हाया बबेबा जायगायाव बबेबा नेम खान्थिफ्रा आलादा आरो बबेबा जायगायाव जायगा लायै जायगा जोंङो आलादा आलादा जानाय नुनो मोनो आरो गोदो माबायदिमोन आथिखालाव माबायदिमोन बिनि सोमोन्दै बुंनांगौआबो जोंङो एसे एनै बुंनानै जों फोजोबनो हाया। मानोे जोंहा ओ सोरनिबा आंखाल ना नोंथां समाबो इसेगांमानि गैला नोंथां जोङो मागो मागो फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनानै नोंथांजों रायलाय मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।
औ नोंथां।